थां औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां
औ मा खामदों नोंथाङा दा?
नो औ नोंथा आङो दङ बिदिनो जिरायना नै नोंलाय नोंथां?
आंबो दं ओरैनो जिरायना नोंथां। ओ नोंथांजों आङो जोंनि मागो दमासिनि बागै ओ ए नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ मागो। दमासि औ हागोन फोरमायनो औ दे बि बिदिब्ला आङो मागो दमासि नि बागै जोंनि बर'नि मागोनि बागै जों फोरमायना होनोसै। ओ मागो होननानै बुंङोब्लानो नोंथां गोदो-गोदायनिफ्रायनो गेलेबो जोंनि बर' समाजाव मोनसे मा मागोआ मा मोनसे आंगो फोरबो बर'नि औ नंगौ बे फायदिनो जो जोङो मागो होनोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो। फालिबोगासिनो बर' समाजा ओ बर' समाजाव बर' समाजावल' नङा नोंथां ओ जोंनि गुबुन जाथिफोराव जाथिनियावबो जों नुनो मोनो मागो फोरबोखौ फालिनाय औ जोंनि बर' समाज थावल' होनबा जोङो। नंखाय बुंदों जागोन। बेबायदिनो औ बेलेग गुबुन रायजो हारिनि सुबुंफोराबो मागो फोरबोखौ फालियो आरो नोंथां बेबायदिनो मा फोरबो होनोब्ला जोङो मागो फोरबोखौ जोङो गोजां बो बोथोर गोजां बोथोर गोजां बोथोर बोथोर जायो मागो ओ मा गोजां बोथोराव जोङो बेबायदि बिदिनो मागो फोरबो खुङो जायखौ जोङो ओ मोगो दमासि होननानै बुङो औ जायखौ औ मागोआव जोङो मा फिथा सौराय जा सावो नङा होमबा नोंथां औ मागोआव जोङो ओं गुबुन गुबुन रोखोमनि उम फिथा बेबायदिनो सावर गुबुन गुबुन माइरंनि औ गुबुन गुबुन जायगायाव बेलेग ओ बेलेग बेलेग फिथा सावो जानो हागौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो ओ माइब्रा माइरंनि फाय बानायनाय थावनि फिथा थावनि फिथा बेबायदि बिदिनो ओ आ बेे बायदि नो एन्थाब एन्थाब फिथा बेबायदिनो सावनाय जायो नोंथां बेबायदिनो औ बेबायदिनो माइरंनिफ्राय ओमफ्राय मा होनो जायखौ जोङो। ओ जिखुनु माह रं माइब्रानो माइब्रानि नङालासे जों ओंखाम जानाय माइरं जिखुनु रनजित अनजना बेफोरबायदि माइरंनिफ्राय जोङो मा बानायो ओ जायखौ जोङो फिथा हुगुमा होननानै बुङो।
थां नंगौ।
फिथां खोमा होननानै बुङो नोंथां बेबायदिनो जोङो फिथाखौ खौ सावो बेनि अनगायैबो जोङो मा ओ ओ लारु जायखौ जों नालेंखरनिफ्राय बानायनो हायो नालेंखलनिफ्रायबो जों लारु बानायनो हायो ओ बेनिफ्राय जोङो मा ओ बेबायदिनो माइरं गुन्दै जों माइरं गुन्दैखौबो ओ देनानै जोङो मा लारु बानायनो हायो औ बेबायदिनो जोङो मागोआव जोङो भेलागुर सावनाय जायो नङा होमबा नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो फुंनि ओ बेबायदिनो से थारिख खालि जोङो मा मा ओ खालिनो जोङो मा भेलागुर सावो नोंथां बेबायदिनो जोङो अ भेलागुर खौ जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय जोङो गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय नेमखान्थि बायदियै जोङो मा फुङाव दाउखा गाबैनि सिगांनो मा जोङो भेलागुर खौ सा सावो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोङो ओ दुगैस्रां लोब स्रां सावाबा मालायनो जोंहा मा
औ औ नंगौ नोंथां
भेलागुर सावबा मा बेदेर जायो जेनेबा अरखि बेरदेरो होननानै गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोना नेम बायदियै बेबायदिनो फोथायनाय दङ जे जोंनि अरखिया बेरदेरोलायनो जाहाथे जों दुगैया लासिनो भेलागुरखौ सावब्ला ओंखायनो ओम गोदो-गोदाय फालिबोनाय बायदि बिदिनो आथिखालनि सुबुंफोराबो मा बेबायदिनो बेेलागुरुखौ दुैस्रां-लोबस्रां फुंनि दाउखा गाबिनि सि दुगैस्रां-लोबस्रां जोङो मा भेलागुरुखौ सावो आरो नोंथां औ बेफोर बायदिनो ओ मा गोआव जोङो मा ओ रुंसालि जालांनाय जोंनि नखरनि जायबा जोंनि नखरनि रुंसालि जालांनाय सुबुंफोरनोबो मा जोङो गोथै सि बाउवो जायखौ जोङो औ गोदोनि यनो सलि जागासिनो दङ बेबायदिनो जोङो गोथैसि बाउ नाय नेमा थ ओ बयबो मिथिखायो नङा होमबा। गोथै सि बाउनाय जोंनि नखरनि रुंसा सारि जालांनाय सुबुंफोरनो जोंना गोथैसि बावो। बेबायदिनो जों गोथैसि बावनानै मा रुंसारि जानाय समफोरखौ जोङो खुलुमो खुलुमनानै जाथे बोर होयो। ओ बेबायदिनो औ बे बेबायदिनो बोरबो बियो औ बेबायदि बिदिनो जों मागो फोरबोखौ बुङो। बेबायदिनो मागो फोरबो होननानै बुंब्ला जोंनि मागो फोरबो जोंनि ओनसोलाव नोंथां ओ बेबायदिनो गोबां ओ मागो फोरबोनि मुङाव खेला दुलाबो जायो बेबायदिनो मोनसे औ जाय जोङो मोनसे ओ मोनसे ओम फोरबो जेनेबा मोनसे मागो फोरबो मागो फोरबोनि मुङा
औ औ।
लायो आरो नोंथां
औ औ
बिनो जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोन फोरा ओ जायखौ जोङो ओ थुलुंगाखांनाय थुलुंगाखांनायखौ होयो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो मा उम ओ मागो फोरबोखौ खुङो बेबायदिनो मागो फोरबोनि उनाव जोङो मा उन्दै उन्दै गथ गथ'फोरखौ जोङो खारनाय बारनाय बे मोसानाय बादायलायनाय बायदिसिना जोङो औ गेलेहोयो आरो नोंथां बेबायदिनो जाहाथे इयुनाव जोंनि लाइमोनफोरा थुलुंगाखां थुलुंगाखांनाय मोनसे गोसोआव सान खांनाय बेफोरबायदि था फाय जोङो मा मागो फोरबोआव बेबायदिनो मोनसे ओ मोनसे गामिनि गासैबो ज' जानानै जोङो मोनसे मा बेबायदिनो फोरबो लायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
दिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो मागो फोरबोखौ माबायदि खुङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन
औ औ ओ नोंथाङा जेरै ओ होनलांनाय बायदियै जोंनि ओ ओनसोलावबो बेबायदिनो मागु मागो दमासिखौ फा फोरबोखौ जोङो खुंनाय जायो आरो नोंथां औ ओ जोंनिया माग मागो मागो दमासि या गुदानाव जायो आरो नोंथां जेरै गोजां बोथोर समाव जोङो ओ औ जोङो अ मागो दमासियाव जोंनि मोनसे गोदोनिनो आजै आजौमोना बुंलां थांनाय बायदियै जोङो फेलाग्रु बेखौ जोङो सायनाय जायो आरो नोंथां थां मागो मागो दमासि औ जेरै गोदोनि आजै आजौ जौमोना बुंलांनाय बायदि जोङो बे फेलाग्रुखौ जेरै नोंथाङा आवगायसो बुंलांनाय सिगाङाव जेरै जोङो भेलाग्रुखौ ओ दाउखा ओ सिखारि समावनो जों सावनांगौ होननानै जेरै जोङो बेखौ फिलाग्रु औ सावनो थाखाय जों गिबियावनो ओ दुगैग्रो लोबग्रो जोङो खुलुमनानै जोङो बे भेलागुरुखौ सावनाय जायो आरो। थां बे औ गोदोनि सुबुंफोराना बुंलांनाय बायदि जों बे भेलागुरखौ सायोब्ला लायनो ओ अरखौ सायोब्ला जोंनि देहानि बेमार आजार बेफोरो खार होननायलाय जों बेखौ दासिम मबो फोथायनानै ओ सायो आरो नोंथां भेलागुरखौ औ बिनि औ बेनि उनाव जोङो ओ जेरै ओ गोदोर उन्दैखौ जोङो आर'नाइ फालि बावनानै जोङो। खुलुमो मान बावो आरो नोंथां। औ बेनि उनाव जोंनि ओ आलासि दुमसि बेफोरबो फैयो। जोंनि ओ जोंनियाव आलासि जा फैयो आरो जेरै जोंनिनो बर'नि लावदुम फिथा एन्थाब फिथा फिथा हासुं फिथा नालेंखरनि लारु बेफोरखौ जोङो सावनानै ओ मागो दमासियाव गासैबो जोंनि ओ नखर नखर बेफोरखौ जोङो सावनायखौ नुनाय जायो आरो नों थां औ। नखराव बैनि। नि न'खराव जोङो जेरै फिथा सौराय बेफोरखौ जोङो जालायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। औ मागो दमासि याबो जोंनि मोनसे आंगो फोरबो आरो बेखौ बेखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फालि बो थायो आरो जोंनि गोसोआव मागो दमासि होनोब्ला जोंनि गोसोआ खुसिजों रंजाखाङो नोंथां बे जोंनि खुसिनि सम मागो दमासियाबो औ बे समाव जोबोर गो जांनाय बोथोर भरा जायो आरो नों थां बे
नंगौ नंगौ औ नोंथांमोननि थारैनो गाससिबो सैथ बेबायदिनो जों बैसाग मागो बोथोराव ओ बेबायदिनो जोंङो उन्दैफोरखौ ओ मान होयो गेदेरफोरा आरो गेदे उन्दैफोरा गेदेरफोरनियाव नमा उम बोर बोर बियो औ बेबायदिनो जों गासैबो औ नोंथां बेबादिनो जों गासैबो ज ज' ज'यैनो मा ओ मागो फोरबोखौ जों बिदायबो होयो बेबायदिनो जोङो औ बेबायदिनो बो इसोरनि मुङाव नो जोङो गासिबो इसोर इसोरनि थिननायावसो जों गासिबो जायो नालाय नोंथां औ बेबायदिनो जों इसोरखौ गाब ज्रिनानै जों गासै बो बोर लालायो आरो नोंथां मागो औ मागो मागो फोरबोआव बेबायदिनो गोबां नांगौ फोरबोआव ओ गावबा गावनि जाथि खुरमा आलासि दुमसि फायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां ओ बेबायदिनो ओ गोबां फैयोबो आरो बै बेबायदिनो फोरबोफोराव खनसे हुननाया गासिबो जानाय लोंनाय फै खायो नङा होमबा नोंथां औ नंगौ औ ओ बेबायदिनो औ नोंथां
जोङो आरो मागो दमासियाव जोङो ओ ज' ज' ओ खाना बे फोरखौ जों जानायखौबो नुनाय जायो आरो नोंथां बै समाव जोंनि थिनि सम नालाय बेनिखायनो जोङो ओ दानदि से सम ओ जमानो जोङो ओ लावखार ओंखाम जायो आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो सैथो औ बेफोर ओ मागो फोरबो खौ जोङो एंगारनो हाया नङा होमबा नोंथां गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो जोङो आथिखालावबो गोबां ओ सुबुं फोरा उम मागोफोरबोखौ जोबोर मोजाङै फालियो गोदो गोदायबोथ' जों गोदो गोदायथ'खौ गोबां आबायाव मोजाङैनो फालिबोदों बेबायदिनो जोंनि बे मागो फोरबोआ ओ बेबायदिनो ओ थांबाय थागोन होननानै जों सानो औ नोंगौ बेबायदिनो जोंनि बर'नि मोनसे फोर बो बेबायदिनो नो हाया बे फोरबोखौ औ बेबायदिनो जोङो मा ओ ओ मागो फोरबोआव जोङो बे बेबायदि बिदिनो मागो फोरबोखौ जोङो मा ओ मागो फोरबोआव ओ फिथा सौराय जानायानो ओ खामानि नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो औ जायनिबो न' ' जों फिथा सावनाय नुगोन नङा होमबा बर'फोरनि न'खराव जायबोखौ बेबायदिनो फिथा सौराय जानानै जोङो मा आलासि आलासि दुमसि फोर फैनायखौ जों बर' सामासआव गोबां नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ नंगौ
नोंथां होमबा जोंनि दिनैनि रायज्लायनाय समा एसेनोसै नोंथां
औ नोंगौ औ नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथांजों रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आंगो दमासिनि औ मागो दमासिनि सोमोन्दै नोंथांबो रायलायनायखौ दोनथ'नसै
औ औ नोंथां गोजोन्थों नोंथांनिसिम
औ‌ नोंथां